नोंथां।
अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांजों आङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होनना हरदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन।
ओ आयदायानो जाहैबाय आबादनि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदों। ओ आबाद होनोब्ला जेरै जोंनि नोंसोरनि ओनसोलाव ओ मा मा आबाद मावनाय जायो? आरो माइ आबाद। औ माबोरै मावनाय जायो? नोंथाङा एसेफोर फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ
औ।
थ दा माइ आबादखौ। गिबियावनो‌। बसतायाव सोमनानै बेनिफ्राइ ओ सानै दोना हरनै दोननानैै। बेनिफ्राय। ओ बोखांनानै सानै आरो बोरियाव दोनगोन आरो बोखारना बस बसथानिफ्राय ओमफ्राय गाजाया जाबा बेखौ दुब्लियाव लांनानै बे एवो आरो एवग्रोनानै। ओ सानफा नांगोलजों अन्थाइ ट्रेकटरजों एवनानै फोनाय जायो आरो। औ बेनिफ्राय ओ सान ओ खपतानै बेबा माहासे दोननानै ओम खोथियाखौ फुयो आरो।
ओं।
औ बिनिफ्राय खोथियाखौ फुनो थाखाय नोंनो मानसिबोथ नांबाय। ओमफ्राय हायज्रा हिनजाव बा हौवाफोर लिंहर लिंङो आरो लिंनानै बेनिफ्राय खोथिया फुखांना हौवाफोरा ओ दुब्लि फोथाराव। आलि दानो ट्रेक्टर दंङब नांगोलजों मोसौजों एवो आरो। औ बेनिफ्राय ओ हिनजावफोरखो आरो हायज्रा लिंनानै बे खोथियाखौ रोगा होखांबा ओ हाजिराफोरखौ माइ गायनो होयो आरो। औ नोंथांमोननि बो बिदिनो ट्रेक्टरजों गायो नोंथांमोननिसाय।
अ आ आबाद होनोब्लाथ दा जोंनि गुबै आबादानो जाहैबाय ओ माइ गायनाय खोथिया फुनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बेफोरबायदिनो दाथ' दैज्लां सफैदों नालाय ओ गोबाङानो माइ आबाद मावो दा बांसिनानो माइ आबादखौ मावो आरो बे दैज्लाङाव। ओ माइ आबादखौ माबोरै मावो होनब्ला जोंनावो बिदिनो खोथिया फोयो बिनि उनाव ओ खोथियाखौ माबोरै फैयो होनब्ला बे माइदलिखौ बस्थायाव सोमनानै फुख्रिफोराव सोमनानै दोनो। ओ साननै बा सानसे बिदि साननैखौ सानथाम बिदि सोमना दोन आरो सोमनानै बोखांनानै गोरान जायगायाव फेना दोननानै आरो बेखौ खोब खोबनानै दोनो आरो लाइ बिलाइ नङाब्ला थास' बिलाइ बेफोर गुवार गुवार बिलाइजों। आराम खोबना दोनो मानो खोबो होनब्ला बेखौ गाजा बेरहोनो थाखाय खोबना दोनो। बिनि उनाव बे गाजा बेरो गाजा बेरखांनायखौ जोङो फोनो मोन गाजा बेरखायोब्ला आरो बे गोरानाव एसे गाजा बेरखायोब्ला बेखौ फोनो मोजां जायो ओ फोनो होनब्लाथ मायाव फोगोन होनबा बेयाव जोंनो खोथियाफोनो थाखाय ओमफ्राय हाब्रुनि गोनांथि जायो नोंथां नङा होमबा। ओ बे हाब हाब्रु खौ मारै बानायो होनबा जोङो ओ दुब्लियाव ओ अखा हादैखौ जमा खालामो अखा‌ हादै दैखौ जमा खालामनानै जोङो हालिवनाय एवनाय जा जायो अखा हाया ब्ला जोङो बिदिनो हाखर बा दैमाफोरनिफ्राय जोङो दै बोखांग्रा ओ आयेम उम हेफाजाब लानानै दैखौ जोङो लाबोनाय जायो बेनि उनाव ओ फोथार खौ बा जोङो दुब्लिखौ इदिनो आलिफोरखौ एसे आरामै दाननानै दै खौ जमायनो थाखाय जाहाथे दैया सेरमाय लाङा। बेफोरबायदि दैखौ लाखिथाबनो थाखाय जोङो आलिफोरखौ दाननानै मोजाङै खोनानै लाग्रोयो आरो बिनि उनाव एवो। एवनानै बेखौ मै होनानै ओ स्लिम खालाम खामाम खालामनानै दैखौ एसे जब हैयो आरोम मोजौ फोनानै ओ माने जों दा फुङाव एवबोला फुङावनो जोङो खोथियाखौ फोनाय जाया ओ फुङाव एवबोला जोङो बेला से खोथियाखौ फैयो आरो बेलासे फैब्ला हा हाब्रुवआ एसे जबनानै मोजां जायो आरो आरो फुनायावबो मोज नुजायो बेफोरबायदिनो बेखौ ओ दान मोनसे बा आथा दानाव ओ आरो दान मोननैनि एसे आथायाव बेखौ फुनो हायो आरो फुनानै जोंना ओ गायनाय जायो आरो बिदिनो ओ माबोरै गायोन ओयै बिदिनो ओ हालेवनानै माने गिबि हालेवनायखौ खामार होनै बुङो बेनि उनाव आरो आरो ओम अ खारायनाय बिनि उनाव खामार होनाय बिदि खालामनानै आलिफोरखौ दाननानै होनानै ओ माइखौ गायनाय जा जायो आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथां आरो बिदिनो ओ माइखौथ दाना ओ गोदोनि बायदि मोसौ बा नांगोलजों बारा गायनाय नुला ओ बिदिनो खम जासै समनि आंखाल नालाय बिदिनो ओ टेक्टरफोरजोंनो गोबां खौ गायनाय नुयो टेक थजों गायबाथ आरो जों सासे सानैजों गायनो हाया नालाय ओ बिदिनो हायजो बेनि गोनांथि जायो बि बिदिनो हाजिराखौ लिं बुनानै ओ बुरजा बुरजा एवखानानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो बिदिनो सानसेट लो हाजिरा लानानै माइखौ गायनाय जायो बेनि उनाव ओ जोंना माइखौ गायखांजोबनानै जोंना ओ गायखांजोबबा जोंहा मा बुङो बे जोबथि सानखौ जोंना हाल जांख्रा जानाय होनना बुङो। बेयाव जोंना गासैबो ज ज ओ माने ओ रंजा बाजायै गायनानै बायदि हाब्रु फोनलायो आरो आरो बे जे सानखालि जोंना ओ आ फोथारनि बा दुब्लिनि आलि खना मोनब्रै खना नायनानै जोंना माइनाव गायो आरो बिदिनो जोंना माइ आबाद आबादखौ मावो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबाद नि अनगायै गुबुन मैगं थाइगंनि आबाद फोर मावनाय जायो ना नोंथां?
औ नोंथां जायो।
अ
औ ओरैनो दाथ माबा जिंखा दोङो ओ लाव दोङो थाइसुम दोङो भिन्दि बेनिफ्राय बानलु औ बिदि भात खेरेला बायदिसिना दोङो आरो नोंथां नोंसोरनि ओनसोलावबो बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद माव मावनाय जायोना जाया?
ओं मावो नोंथां जोंनि ओनसोल दैज्लां स फैब्लाबो ओ माइ आबाद मावनायनि अनगायै ओ खायसेफोरा बिदिनो मैगं थाइगंबो गायो आरो माइ आबाद मावब्लाबो जेरै मा मैगं थाइगं होनबा ओ दाथ दैज्लां दैज्लां बोथोराव अ दैज्लांनि जोगोनार ओ आरो खुमब्रा आरो ला ओ लेस्रा, जिंखा, थाइसुम भिन्दि ओं बेफोरबायदि मेगं पतल ओ बेफोर बायदि खुन्दुलि रोदा ओ दैज्लां बोथोराव ओंखारनाय मेगं बेफोरनो दोङो आरो नोंथां जोंनि
औ औ बे
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो बांसिनै मा मा माइखौ बांसिनै गायनाय जायो नोंथां
बांसिनानो आरो रजित एबा बाहादुर बे गोदैखौ गायो आरो खायफा खायफाया साद सा माइब्रा मायो बास' सा बेफोरदि गायो आरो
ओ नोंथां ओ ओरैनो उम जोंनाथ' हाया ओह गोथौ आरो बोरि थायो नङा होमबा नोंथांमोननि ओनसोलाव गोथौ हायाव मा माइखौ बांसिन गायनाय जायो?
औ नोंथां रनजित माइखौ गायो आरो नोंसोरनिथिंलाय ओ नोंसोरनि ओनसोलाव मा मायखौ बांसिन बाहायनाय जायो बा गायनाय जायो?
नोंथां जोंनि ओनसोलावबो मा माइखौ बांसिन गायनाय जायो होनबा दाथ' ओह गासिबो माइखौनो गायनायखौ नुनो मोनो जेरै रन्जित आइजुम अन्जना बंग'बन्धू ओं बेबायदिनो आरो गायो ओ जेरै मागोआव जोंनो फिथा जानो नांगौ जायो नालाय माइब्रा ब्रा बेफोरखौबो गायो आरो जोसा आ बिदिनो गोथौ जायगायाव मा गायो होनब्ला जोंना रनजिता गुबै आरो गोथौआव गायनो मानोना रनजित माइआ गोजौ आरो गोजौ जायो एह गोथौआवथ' एसे एनै अखाया एसे गोसा हाब्लानो दैया जमा जानानै लोमनो नागिरो नालाय बे लोमबाथ' जोंना माइखौ गायखांनानै दैया लोमबा ओ माइ गसाया गाज्रि जालांनो नागिरो बेनि थाखायनो जोंना रन्जित माइ होनदा एसे गोख्रों माने ओ थाब जौवो आरो बे माने बारा थैनो हाया आरो माने बे खोथियानिफ्रायनो ओ एसे गोरा जानानै फैखायो गोराखायनो माने दै लोमबाब बेखौ फोथैनो हाया आरो बेनि थाखाय जोंना गोथौ जायगायाव ओ रनजितखौ बांसिन गायनाय जायो आरो नोंथां
ओनसोलाव माइब्रा बा जोथा जोसा बेफोरखौ गायनाय नुनो मोनो ना नोंथाङा दासिमबो
औ गोद गोदायनिफ्राय
औ
औ
नोंथाङा माइ गाय गायफेरनो मोनबाय ना
औ नोंथां गायफेरनो मोनबाय
औ
औ ओ नोंथाङाबो
नोंथाङा बुंलाय
औ नोंथाङाबो जेनेबा माइ गायफेरनो मोनदों ओमफ्राय मारै मोनो माइ गायनानै
माइ गायनायखौथ मोनफेरदों ओ माबारै मोनो होनब्ला बिदिनो आरो माइखौथ जोङो जोंनि उदैनि थाखाय उदैनि सुफुं थाखायबो गायनांगौ जायो नफोराव आरो उम गुबुनावबो गायनो थांदों आरो मोनो होनब्ला सानदुं दुंबाथ खस्थखौ मोनखायो नोंथां जेरो आरो सि सिंनि सानाय सिं सानाय मोनो बिदिनो खस्थ खस्थनि गेजेरजोंबो गायनांगौ जायो आरो नोंथां खस्थ खस्थखौ थ बुहुत मोनो नोंथां
उम्म
नोंथां अब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा?
औ नोंथां दे होबा नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय थाबाय।
औ दे नोंथांनिसिमबो जोबोर गोजोननाय थाबाय।